औ दा बै समाव औ खोनाबाय आं मोजाङैनो
औ
आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो बा रायज्लायनो होननानै आं नोंखौ गोसोखांनाय जादोंमोन
औ औ दे ओम राय्लायनो हागोन नोंथां
औ माने बेनो जाबाय जोंनि बर'नि जिआइटेक मोननाय जौ जौ होनोब्लाथ' मिथिखायो नङा होमबा
औ नोंगौ
औ जोंहा बर' न'खरफोरा गोदोनिफ्रायनो माने जौ लोंनाय जौ संनाय जोंहा माने लकेल न'आवनो बानायनाय हुदा दंखायो नङा होमबा
औ नंगौ औ
औ जौखौथ' जोंनि बर' समाजाव माने ओरैबायदि गोदोनिफ्रायनो बानायबोनो रोंखायोआनो आरो माने गुबुननिफ्राय सोलोंनानै बानायनाय नङा बियो मोनसे माने जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि ए बा जाथि जानायलाय जोङो बयबो माइ गायनाय सावरि बादालि बेफोराव माने बोलो होथाब फोथाब खामानि मावो नालाय बिनि उनावहाय दसे मेंनायखौ मेंगााहो थाखाय जोंनि बर' समाजाव माने जउखौ बाहायो आरो आरो खायफायाथ' माने माखासे सान्दुं नांनाया खारथों होनलायनानैसो माने थिं थिं सान्दुंाव खामानि मावखांनानै बै जुमायनि रोसि जायोना बै रोसिखौहाय लोङो आरो सान्दुंखौ नांनाया खाार थों होननानै बेबायदि होननानै लोङो दा बेबायदिनो जोंनिया जौुमाइखौहाय माने ओरैबायदि खालामो गिबियावनो जोंहा बेनि थाखाय एंखुर नांगौ नङा होमबा
माने माइ सौनानै माइरं गथाखौ बासिखांनायनि उनावहाय माखासे माइरङनो गेब्लेयो बे माइरंखौ जोङो एंखुर होननानै बुङो फंसे सोदोबावहाय बे एंखुरखौ जोङो सिगांग्रो माने एमाव बानायनायाव बाहायो आरोना बाहायग्रोयो। एमावखौ बाहायग्रो बानायग्रोनानै लानांगोन जोङो माने सिगांहाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय एमाव जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला जुमाय सङो होमब्ला बेयावबो बिदिनो खायफाया एंखुरखौनो बाहायो आरो खाय बे माइरं गथाखौबो बाहायो आरो बे जुमाय संनायावहाय मा खालामो बिदिनो बे एंखुर बा माइरं गथाखौहाय सोमनानै दोनग्रोयो आरो दैयावहाय। दैयाव सोमनानै दोननानै
औ औ।
अ एमाव बानायनायावहायसो बिबायदि सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो नोंथां। माने एमाव बानायनो थाखाय एंखु रखो सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय अखा बेयो जेब्ला रुइगोन होमब्ला बोखांनानै माने बेखौहाय दैखौ फसर होगोन आरो फसरखांनायनि उनाव जेब्ला बियो रानगोन अब्ला बेखौ उवालाव देयो आरो उवालाव देनानै गुन्दै खालामो ओमफाय बेजों लोगोसे माखासे गोथां बिलाइ जायफोरखौ होयोब्ला माने एमावा आबुं एमाव महर मोनो एमावनि गुन फैयो बिनि थाखाय जोंहा गोदोनिफ्राय मिथिखायो बर' आइजोफ्रा खान्थाल बिलाइ आमफ्राय थालिर बिलाइ आमफ्राय दंफां राखेब होनो आरो सिनि होननानै बुङो औ खायफा खाय फाया माने आलादा आलादा ओनसोलाव आलादा आलादा लागाय देरो जानो हागौ। माने
उम उम
नामफोराबो आलादा जायो नालाय बिफां लाइफांनि मुङाबो जायगा लायै जायगा। बेबायदिनो आरो खायफाया गोबां रोखोमनिबो बिलाइ गोथां लागाय देरबावो आंनि मिथिनायाव बे खान्थाल बिलाइ थालिर बिलाइ बनसि बनसिन दंफां राखेब आरो साल दाखुमैखौबो होयो खायफाया। बेबायदिनो होनानै बेखौ देग्लियो देरो आरो बे गुन्दैजों। बे एंखुरनि अनजोंहाय देग्लि देरो। देग्लिदेरनानै जेब्ला बे गुन्दैया माने मोजाङै मोनगोन बे अना अब्ला बेखौ उवालनिफ्राय एरननानै संग्रायाव लायो आरो संग्रायाव लानानै बेखौहाय दैजों
उम
मिक्स खालामो दैजों नायो आरोना एकदमबारे लाव लाव नङा। एग्रमारे स्टेप स्टेप खालामनाय बायदि एकदमबारे नानानै लायो आरो गथा गथा नानो हानाय बायदि। थिगसे नाग्रोनांगौ जेरै आथाखौ नायो रुटि बानायनो आथाखौ नायो बिदिनो माने आखाइजों थिगसे बे आथाखौ ना गुन्दैखौ नाग्लिनांगौ आरो ना अनखौहाय दैजों। ओम बिनि उनावहाय फिसा फिसा फिसा बे अननिफ्रायनो बे नाग्लिनाय आथानिफ्रायनो फिसा फिसा गथा गथा बानायनानै दोनो आरो जाहाथे माने बियो थाब रानो। बिदि दोननानै बेखौ मोनसे जायगायाव संग्रायावनो बाव बा माबा मोनसे जायगायाव दोननानै जिजों आराम खोबनानै दोनो आरो अब्लानो बेयो मोनसे एमाउन्टनि महर मोनो आरो बेखौहाय बिदिनो उनावहाय जेब्ला बे एमावहाय रायो अब्ला बेखौ जुमायाव बाहायो आरोना नोंथाङ माने बेबायदि खालाम आरो दा बिदिब्ला नोंथाङा आंथ' एमावनि बागै खोनन्थाबाय नोंथांनो एसे दा नोंथाङा बै जुमायखौ माबोरै बानायो बेनि ससेखौ नोंथाङा खोनथादो दे आंनो। जाहाथे आंबो मिथिनो मोनो मोजाङै।
उ उ नोंथाङा जे होनबाय नङा होनबा एब'नि सोमोन्दै मानो होनबा जोङो जौ सङोब्लाथ' एमाव नांखागौ नङ हाबा माने जोंना एमाव गैयाबाथाय जौआनो जाखाया आरोना माने जौनि गोरा गुरै बा गोदै गोखै गासिबो माने एमाउन्टनि दारैनो जाजोबो नङा होमबा दा जोङो जुमाय संनो होनब्लाथाय जोंनो एमाव नांगौ आरो मा नांगौ जोंनो माइरं नांगौ जायो आरोना जों माइरंआ सोरबाया माने गासिबो माइरंआानो संजाजोबो माइब्रायानो होन जोसायानो होन बा माखासे बासमति बा ओरै रनजित बेफोर गासिबो रोखोमनि माइरंआनो माने जुमाय जाजोबो आरोना ओरै सेन्ट्रेलनियाबो जायो जे जों सेन्ट्रेलनि माइरं मोने बेबो जुमाय जायो आरो बिदिनो गोबां माने गावबागाव माने गाव माने जाय जायखौ मोजां मोननाय बेखौ माने सङो आरो ना ओमफाय जोंना जौखौ फिसियोब्ला हाथाय माइब्राखौनो सङो आरो बांसिनैहाय माने गोबावनि थाखाय दोननोबा ओमफ्राय मानो होनबा माइब्राया गोदैसिन जायो होननानै गोदै लोंनो लुबैयो। बाथाय माने बे माइब्राखौ सङो आरो मफ्राय माइब्रा गोजाबो सङो खायफाया मफ्राय खायफाया खायफाया माने माइब्राजों माथाजों लगायो आरो ना माने बै रनजित फोर बा फुल फाख्रिफोर बिदिजों माने माइब्राखौ एसे होदेरनानै लगायनानै संनाय जायो आरोना दा जोङो ओ गोदोनि समावथ' औ गोदोनि समावथ' माने दाबखायावसो दोनखायोमोन जौ संब्ला ओमफफ्राय दायो ओमफ्राय सोलायबाय आरो ओमफ्राय बांसिन दाबखायाव दोननाय नुला ओरैनो फ्लासथिखनि बालथिंफोरावहाय खोबग्रा गोनां मोखां गोनां बेफोरावहाय दोनो आरो ओमफ्राय दा जोंनो जुमाय सङोब्ला ओमफ्राय मानिे बांसिनै ओ सेरबा गाहाम बा सय केजि बिदिनो आफाया माने एसेबा बिदिनो सेरब्रै बेबायदि सङो आरो ना औ ओमफ्राय जों बे बेखौ मोजाङै बासिनानै लायो खायफाया आरो खायफाया माने बासियाबो आरो ओ बिदिनो जोङो जौ संनोबा गिबियावनो जों दैखौ नांगौखिनि दैखौ खौ जोङो बरथन गिदिरावहाय फुदुंनानै लाग्रोयो आरो ना अरावहाय औ अगदाबफोराव खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो आङो
औ औ ओमफ्राय फुदुंनानै लाग्रोसै गुदुं खालामनानै लाग्रोयो आरो दैखौ ओमफ्राय दैया गोदौबाथाय बे ज खानि माइरं लानायखौ बेयाव लु सोमनानै होआ आरो ना ओमफ्राय बे माइरंखौ खायफाया माने दैजों सुनानै मैलाखौ गारो ओमफ्राय खायफाया माने गारा आरो ओरैनो माने डायरेक्ट माइरङैनो होस'नो आरो ना सुवालासिनोबो होस'नो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो जुमाय ओ दै गुदुङाव होबाय नालाय ओमफ्राय जेब्ला बे मोनबाय आरोना जुमायखौ माने ओंखाम संनायबायाददिनो सङो आर। ो ओमफ्राय मोनबाथाय बे ओ जुमायखौ खांबाय आरो ना बर्थ'निफ्राय खांबाय ओमफ्राय खांनानै बिदिनो जिगाबफोर बा प्लास्टिक बा थालिरलायफोर दाननानै लाबोनानै बेयाव मोजाङै हायावनो गुवार माने जायगा बानायनानै आरो ना माने बेयाव प्लास्टिकबो खायफायाबो बयो दाथ' प्लास्टिक मोनबाय नालाय ओमफ्राय गोदोनि समाव माइ जिगाब फोरखौ एसे गोबा बानायनानै थालिर बिलाइफोर बा बस्थाफोर बिदियावहाय होयोमोन आरो थालिर बिलाइ बखायोमोन गोदो। ओमफाय दा बांसिन मानसिफोरा प्लास्टिकखौ बयो आरो ओमफ्राय प्लास्टिक बनानै बिदिनो माबाखौहाय जुमाय मोननायखौ बर्थ'ननि ओमफ्राय आराम माने एरनबाय आरो ना बै जे जायगा बानायनायाव। मोनबाथाय एर'ननानै बेखौ आराम सिफ्रुजोब्बाय आरो समाननो माने बै जुमायखौ। ओ बा बबा गथा जादोंबा ओंखाम ओंखामाथ' मान फिथर खायोना बि गथा गथा जायो नालाय ओरै हायबाबो ओमफ्राय बिदिनो खादौ फोरजों एरखावनानै आराम माने बेखौ फ्र फ्र खालामजोबबाय आरो माने सिफ्रुजोब बाय ओमफ्राय सिफ्रुजोबनानै जोंहा जे एमाव नांगौ होनदोंमोन ना बे एमाखौ बेहाय नांगौखिनि माइरंआ बुरजाबा बिदिनो थायसे थाय सेनि बारा बिदि होयो आरो ओमफ्राय बे जुमायखौ गोबाव फिनोबाथाय माने थायसे फिसा होयो आरोना बेबायदि। ओमफ्राय नों बे जुमायखौ दसेनो माने थाब दसेनि थाखाय लोंनोबा आरो ना थाब लोंनोबाथाय बेखौ ओ ओ एमावखौ माने बुरजा होयो आरो थाइनै गाहाम होयो। दा एमावखौ जोंहा ओरैनो बेयावहाय माने मोजाङै गुन्दै खालामनानै ला ग्रोयो आरो नानानै बा ओ बिदिनो देग्लिनानै लाग्रोयो आरो बे एमावखौ।
उम।
ओमफ्राय ओ बिदि देग्लिनाया जाबाथाय गुन्दै खालामनानै बेसे जुमाय सिफ्रुनाया बेवहाय आराम सारनानै सारनानै होनानै आखाइजों मो जां लगायजोबो आरोना मानो होनबा एमावाहाय बै जुमायाव मोजाङै नांनांगौ नालाय।
औ औ।
औ ओमफ्राय बिदि खालामनानै ओमफ्राय उनावहाय माने बेखौ हरसेनि थाखाय जे जुमाय ओ एमाउन्टखौ फुन जोबबाथाय ओ हरसेनि थाखाय बे वहाय दोनथ'नाय जायो आरो ना हरसे माने बेयो मोजाङै मुजिनानै थानांगौ नालाय उम। ओमफ्रायो अखान-अखानायै बेखौहाय बिदिनो दाबाबफोरा बा बाल्थिं फोरावहाय सोनानै दोननाय जायो आरोना। ओमफ्राय बे सोनायाव जोंहा जे जौ बिदै लोंनोबा ओमफ्राय जान्थाफोरखौहाय सोनानै दोननाय जायो आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ दा जोंना सावरायनायनि औ औ।
नोंथाङा माने मोजाङै खोन्थाजोबबाय। जुमाय संनायनि आदब खायदाखौ आरो जों बयबो माने इसेब्राबो मिथि मिथिनाया मिथिखायो थेवब्लाबो नोंथांनिफ्राय आं साबसिनै मोनथिबाय आरो ना। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिदिब्ला जोंना समा जाबाय। औ दे।
औ दे।